द अ खोनादोंना?
खोनादों
अ नेटनिनो एसे प्रब्लेम जागासिनो आंनिया
अ
आंनिखो खोनागासिनोबा?
खोनादों मोजाङैनो खोनादों।
अ मा खामदो दालाय
दङ जिरायना दङ।
अ अ औ मोजाङानो
नोंलाय
दङ आंबो एसे लामाजा फैदो नेट नेट नाङाना
औ
उम एखमबा नेट नांनो नागिरा जोंनिया जागाया
आतसा
उम ओमफाय मालाबा नांहो माला बा नाङा
औ
ओमफ्राय आदा मोनहा न'आव मा मा आबाद मावो ओरैनो मैगं-थाइगं गायनाय बायदिसिना
बै दाथ खोनादों
औ औ
दाथ' बेै यो मा होनो जोगोनार, बानलु, बानलु गिदिर
ओं
बानलु फिसा आरो बिस जिंखा लेस्रा पटल बेफोरखौ इसे इसे माबाना गायजेनना दोनदों आरो नांदोंबो
औ
जाबायबो हादो
खोनाया
बेफोर फिथाइफोरा थाइदोंबो होनदो
खोनायाखै।
ओ फिथाइफोरा जादों। फिथाइफोरा जादोंबो होनदो।
ए
औ जाबायबो हा
ओमफाय बेयाव हासार होयोना हो नोंसोरनिया?
हासारा बै मोस सौ दोङो नालाय।
अ मोसौनि उम हासार अ अ ओमफ्राय बि दिनो भिटामिनफोर होयो ना होया?
भिटामिन होनाय जायो बाय बांला।
अ अ जाहाथे मैगं मैगंफोरा इसे मोजां जाखा आङो इनिफ ओंखायनो होननाय जायोना?
हाया हा नंलाना हाया इसे माबा जालांबाय।
उम
उम दानि माबाया कमिलांबायना?
औ औ
उम
खमायलांबाय उम
उम
जोंहाबो आबाद मावो न'आव माने न'आवनो इसे जानो आन्था मेगंफोरखौ गायना लायो आरो
औ जानियाबो बिदिनोसै न'आवनो जानो आ न्था
अ जानो आन्था इसे इसे बेलेग बेलेग बिबागनि मेगं
औ
उम
बै ओ बानलु गोदोरखौ
औ
गायोना गाया नोंसोरा?
बानलु गोदोरखौ ओरैनो जानो आन्था फांसे ओ फांसे फांनै बिदि गायो ।
अ आसार खालामोना?
ओं आसार खालामो खालामनाया ओमफाय दा आसार खालामना दोनदोंमोन ओमफाय बेयाव थावबो सोनांगो नालाय फुदुंनानै ओमफ्राय मैया हाय हानानै सान्दुङावहाय फोरानदोमोन ओमफ्राय इखो सान्दुंआव फोरोंखांनायनि उनाव हरसे मारिथाबना दोनबाय ना ओमफाय दा खुलिना नायबाथाय फालौआनो बुख्राखाजोबबाय । दा गार नांगो जासि औ गाज्रि जाजोब्बाय ओमफाय दा बेखौ गारनांगो जासिगोन आरो ।
औ
नोङाबाथ' बे आलौ गिदिरखौ जानानै मोजां मोनो मोदोमनाय दोनो जाबाय थानो लुगैयो आरो । ओमबा आदा मोननिया बेखौबो आबाद मावो ना?
औ मावो मावो ।
अ मोजाङानो होमबा
खालामो।
औ औ।
जोंहाथ दा ओइ माबानि आसार बानायदों अमानि।
ए नआवनो बानायदों।
न'वावनो बानायो।
ए अमानि आसारखौ माबायदि बानायो। खोनाया।
नोंसिनिखि बानाय
मा होनदों ओहो ओरैनो ओहो आदाया बुंनो हागोन ना। ना अमाया आसारखौ माबायदि बानायो।
अमाखौ। फिसा उम खोनादों। अमाखौ। फिसा फिसा गोदाग्रोबाय एकदम फिसा फिसा। बे फिसा। जागो। दानानै अमाखौ बयल खालामबाय। बयल बयल खालामबाय रुबाय‌। थार माने।
ओं अ अ रुबाय।
रुनानै नावमान ओइ जिथु आसारनि मस्ला होयो जोङो।
अ अ।
आसाराव बायदिसिना। बुस्थुफोर जि होयो। बेफोरखौ। थाव गुदुङाव एसे। एसे एवना लाबाय। ओमफ्राय। बदर बेदरखौबो एसे एवना लाबाय।
ओं।
बे बिदिनो। एवनानै साफानो फालौ। सालौ थाव साव होनानै। फेमस। सोना दोनबाय आरो। फाय फेनस सोनानै हामा जायोबायसा आसारा हाम गाज्रि जाहैबायसा जिहेथु जोङो मार्केट थाव मोनोना बे भिनेगार
औ
बे भिने-भिनेगारखौ एसे‌ होनानै दोननानै सान दआव होबाय थाबानो जायो आरो गेजेर गेजेर
औ औ औ
होम बिदि बानायजेन
बेलेगावबो फान-फानहरो नामा ओमफाय
नङा फाना।
ना न' जानोआन था अ अ ओंखामदो जाबाय थाबाय जाबाय थाबाय
औ
उम
उम
आं जोंहा बानायफेराखै
अ
अ
जोंनि गिजा बानायो
खोनाया
जोंनि खिजा बानाय होनदों
अ बानायोना नोंसोनि जा गोथाव जायो होमबा जानो माबायदि गोथाव ना?
गोथाव मोजां नाङो।
ए उम ओम अ अ
फोरानबाय फोराननाय रखम जायो नालाय।
सामब्राम गुफुरफोरबो होयो नामा?
अ गासैखोबो होजोबनांगो।
अ अ। मोजाङानो होमबा।
उम।
ओमफ्राय उम दाउ बेदरफोरनिबो आसार खालामो नामा?
ओ ओ दाउनिखौ बयलारनिखौ खालामदोंमोन।
ए ए माबायदि खालामोबा बेखौबो।
बेखौबो रुग्रोना उम बेखौबो। रुग्रोबाय। रुग्रोनानै बिदिनो। आसाराव होनाय मस्ला मस्लि मायबा माबि जिरा तिरा ओरै।
ओं।
आसाराव होनाय। बुस्थु मोनोना बेफोरखौ होनानै। थाव गुदुङाव ओरैनो एवनानै।
उम।
माबाबाय सामब्राम गुफ फुर हाइजें उ नु होनानै। बाय एवबाय बेदर
औ।
बे सोना दोनबाय भयेमाव। भिनेगार होबाय।
औ ओं।
गेजेर गेजेर सान्दुंआव फोरानबाय था।
ओं ओरैनोथ सान्दुंआव खैदोनसो फोराननांगोन इखौ जेनेबा दिनै एवखांबाय ओमफाय सोबाय भयेमाव बिनि उनाव ओरैनो खैदोनसो फोराननानै दोननांगौ।
ओ ओरैनो नाङा गेजेर गेजेर होबाय था सम सम जेरै जोङो आसारखौ होयो सम सम। सान्दुङाव बेबायदिनो बेखौबो सम सम होबाय था औ। सम सम थाबानो जाबाय आरो। हामा जाया।
ओमफाय ओमफाय दाथ थाइजौनि बोथोर थाइजौफोरखौबो आसार बानायोना बानाया? बानायोना एह ओम ओम।
बानायजोबो।
थाइजौखौबो बिदिनो बानायोबा।
औ। बिदिनो बानायजोबो।
अह अह।
होमबा नोंस्रा न'आव ओरैनो मा मा आसार बानायो?
जाहाथ' ओइ गोखै फिथाइया गल गल निमु जि होनो खारजि
अह अह गल निमु।
गल निमुवा गल गला बेखौ बानायो। फ्राय जलपि फिथाइ,
उम।
ओमफ्राय आम-आमलाइखु फिथाइ, थाइजौ, थाइस्रि
ओम थाइसुरि।
अह थाइसुरि। बेफोरबो बानायजोबो गोखै फिथाइफोरखो बानायजोबो आरो।
गोथाव जायो होमबा?
गोथाव जायो ओमफाय औवा औवा गाजाखौबो बानायनाय जायो।
उम उम। औवा गाजा खौ ओंख्रियाव होफादेरनानै जानो थाखाय बानायनायाथ' मोदोम लायो न'? बेल्लेग माने इस मोदोमनाया।
इनि मोदोमनायानो आलदा उम।
उम। ओमफ्राय बेखौ नोङो ओइ लेस्राफोरजों ओरैनो रुनानै जानो हायो। जेनबा लेस्राखौ रु रुबाय रुनानै बेहाय सामब्राम गुफुर बायदिसिना होबाय उमफाय मोननो गोनाङावहाय बे औवा गाजानि आसारखौ गारना होयो बा मोदोम नायानो इ से बेलेग आरो माने जाबाथाय जाबाय थाथाव थाव
आलदा जायो बेनिया।
ओं इसे आलदा जायो।
औ
ओमफ्राय ओं ओमफाय इदिनो रुनायजों उम
सम सम मालाबा आङो संबोला
औ
आङो गारनानै होयो मा इखो माबाखौ औवा गाजाखौ
ओं आंबो गारनानै होयो
उम मोजां नाङो
उम होनबा बिदिबा आदा दोन्थ लाायसै नामा
दे दे दे दे दे दे दे गोजोननाय थाबाय दे